औ खोनादों।
दायो जोङो बरफोरनि एम्फौ फिनायनि सायाव सावरायनो नायेरदों। बिदिब्ला जों आयदाखौ जागाय नोसै बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा एम्फौ एबा मिथिं-मिथिंगानिफ्राय बिदिनो मा मा बुस्थु मोनो बेफोरखौनो जेनेबा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै मोनसे राज्यो जाबोनाय हारि आरो ना बर'आ। गोदो गोदाय बर' फ्रा बिदिनो एम्फौ फिसिनानै जाबोयोमोन आरोना गोदो एम्फौखौहाय जेनेबा गावनाव गैयाबा गुबुनाव लायनानै एम्फौखौहाय जोलै दोनो बे एम्फौखौ बोरै जोलै दोनो होनबा एम्फौ फिसिनायनि थाखाय जोलैथ नांगोन नालाय ओंखायनो बे एम्फौखौ
जोलै दोननो थाखाय जेनेबा खाथ खाथि खाला गामिफ्राव सोरनावाबा दंबा बेफोरखौ नागिरना लायनानै बे एम्फौखौ जेनेबा बिदिनो जिथा बा नैजिथा बिदिनो एम्फौ फिथोब लाबोनानै एम्फौनि खिबुखौहाय जेनेबा माला सुनानै जेनेबा गोजौआव आलायना दोनो आरोना जेब्लासिम बे एम्फौआ सिखिरि जाया बा जेब्ला बे एम्फौआ बिदि बे फिथोब सुनानै दोन सुखांनानै दोननायाव दुखांनायनि उनाव जेनेबा बिदिनो एसे सप्ता खननै बा सबथा खनथाम बेबायदिनो दोननायनि उनाव सि जेब्ला बे एम्फौ मा फिथोबनिफ्राय सि सिखिरि जायो अब्ला बे सिखिरिखौहाय हमनानै मोनसे जिस्रियाव जेनेबा बाहोयो आरोना जाहाथे बे सि खिरिनिफ्राय एह बिदै दैनाया बेयाव थाबना सिथाबनानै थानो हायो बिदि दै बिदै दै सिखिरिखौ बिदै दैहोखांनायनि उनाव बे बिदैखौहाय बिद बिदिनो संग्रायाव जिजों खोबनानै दोनो जेब्लासिम बे बे बिदैया जेनेबा एम्फौआव रुग लाङो आरोना जाहाथे बिदि जेनेबा मा होनो एम्फौआ रुग बाथाय बिदिनो इन्दि बिलाइनि बिजौ बिजौखौ जेनेबा एम्फौआथ' गोरलै नालाय माने बिजौ बिजौखौ जेनेबा खानानै होयो आरोना बे एम्फौ नि सायाव होयो ओमफाय एम एबा बेखौनो जानानै बिदिनो सानफा एफा बिदिनो देरलांबाय थायो आरोना लासै लासैनो एहे गिबि एम्फौ ओंखारजेननायखौ जों आखाइ मिजि होनना मिथियो आरो बेनि उननिखौहाय आखाइ दांग्रा होननानै मोनथियो ओमफ्राय बे आखाय दांग्रानि उनाव बिमा जायो आरोना बिदिनो जेब्ला फुवा देरलांबाय थायो देरलांबाय थायो अब्ला जोङो बेखौहाय दान्दा खायो आरोना दान्दा खानानै बेवहाय इन्दि बिलाइखौ बे दान्दायाव सोनै एम्फौखौहाय बेयाव बाथाब होनोनानै एम्फुखौ बेयाव मा होनो बिलाइ जाहोनो दोनो आरोना। बिदिनो जाहोयै जाहोयै देरलांबाय थाबाय बिदिनो दानसे दाननैनि उनाव ऐहे देरलाङै देरलाङै जेब्ला एम्फौआ बिलाइ जानानै देरो अब्लाथ' देरलांबाय थानायनि उनावथ' गोमोन जाखागोन नालाय बे एम फौआ सानसेबाबो ओमफाय बे फास्त गिबि ओंखारजेनन्नायखौ जेनेबा गोमोन एम्फौ ओंखारजेननायखौ अजा होननानै मोनथियो आरो ना।
उम
अजा होननानै मिथियो ओमफफ्राय बेखौ जे जोङो जेब्ला ओं ओंखारो ओंखारनानै ओंखारोब्ला गोमोन जाबानो जेने गोमोन जानाय एम्फौफोरखौहाय जोङो मोनसे बेयावबो ऐहो मोखोना जेनेबा मोखोना बिलाइफोरखौ दाननानै एबा थालिर बिलाइ गोरानफोरखौहाय बेयाव फिथोबसोबनो थाखाय बेखौ जमा जमा खाथुमनानै दोनो आरो ना। ओफाय बे एम्फौख फौआ बे मोखोना दानना लाबोनाय जमा खाथुमनाय बेयाव बाथाब फयो आरोना जाहाथे बेयाव फिथोबथोबनो हायो। एम्फौखौहाय फिसिनो थाखाय जोङो बिलाइफोरखौ ओहो बिलाइ जों बिलाइफोर गोनांथि जायो जेनेबा जोङो इन्दि बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ गंगार थाइसदि बिलाइफो खौ होनाय नु होनायखौ नुबोदों आरो ना जों गोदो गोद बेनिखायनो बेफोरखौ होयो आरोना ओमफ्राय बर'फ्रा फोथायनाय दं जे इन्दि बिलाइनि इन्दि बिलाइखौ एम्फौनो होयोबा बांसिन मोदोम जायो एबा फिथोबा बरहा जायो होननानै जों मिथियो आरोना नि बिलाइखौ होबाथाय एम्फौनो ओमफाय बिदिनो बर'फ्रा एम्फौखौ जेब्ला मोन-मोनखांनायनि उनाव बेयाव फिथोब थोहोबाय फिथोब थोबहोनायनि उनावहाय जेब्ला बिदिनो हर-हरनै हरथाम बिदिनो दोननानै बे फिथोबखौहाय जिरो आरो ना जिरनानै जेब्ला बे फिथोबखौ जिरो अब्ला जिरबाथाय बे एम्फौखौ जोङो जायो आरोना गोदो गोदाय बर'फ्रा बांसिन बे एम्फौखौ थारमाने जानायावल' बाहायोमोनो आरोना। आथिखालाव इखोबो सोलायनाय नुदों जेनेबा बे एम्फौखौहाय जासे जानानैबो जों बर'फ्रा जेनेबा माबायावहाय हाथायफ्राव लांनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरोना आथिखालाव ओमफ्राय आरो बै फिथोबनि फिथोबखौबो जोङो बेफाराव बाहायनायखौ नुनो मोनो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेनेबा फिथोबनि बेसेना गोबां जानानै दं आज थिखालाव आरो एम्फौनि बेसेनाबो गोबां जानानै दं ओमफ्राय बिदिनो ब-बर'फ्रा ऐहे एम्फौखौ फिसिबोदों आरोना आरो बेफोरखौ फिस एम्फौखौ फिसिनानै जेनेबा नखर खुंबोदों आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा बे मोनसे हारि हा हारि-हारिनि नेरसोन बायदि जाना थाबाय आरोना बर-बर' बे बर'फोरनि थाखाय एम्फौ फिनाया। गुबुन हारिफ्राथ' रावबो बेबायदि फिफेरनो रोंखाया ओंखायनो बर' फोरनिफ्राय नुनानै गुबुन हारियाबो दा फिसिग्रा जालांबाय आरोना। नोंथाङा एम्फौ फिनायनि बागै आरो माबाफोर मोनथिबावोबा फोरमायनो हागोन।
औ ओं एम्फौ फिनाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्राथ' गोद दोनिफ्रायनो एम्फौ फिनानै। फैनाय मानसि। दा माने एम्फौ फिनानै गोबां इदिनो रांबो आरजिदों। दा एम्फौनि फ फ्रायनो जों गोबां इदिनो सि जोम दिहुनो। गोबां कारखाना। दङ माने एम्फौनि जि जों एम्फौ जानायनि अनगायैबो जों एम्फौनिफ्राय खुन्दुंनिफ्राय जोङो। एम्फौ फिथोबनिफ्राय खु दिहुननानै जों बे खुन एम्फौ फिथोबनिफ्राय। गोबां माने आगरनि खुन्दुं दिहुननो हायो बिदिनो। बायदि बायदि माने आगर इदिनो हाजो आगर गराइ आगर बायदि बायदि बिदिनो माने आगर दिहुननानै जों माने। सि जोम। माने दिहुुननानै गानो आरो ना बेबायदिनो माने। गोबां माने बेबायदिनो आगरनि सि जोम दिहुननानै फालांगि खालामदों। माने एम फौखौ बेबायदिनो आरो। ना ना ए-एम्फौ। फिसिनायाबो जोंनि माने बर' हारिनि मोनसे नागारनो हायै माने मोनसे बाहागो होनना बुंनांगोन आरो। बेबायदिनो माने
ओ उम मा होनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जेनेबा जों बै आबै आबौमोना जेनेबा एम्फौ फिथोबनिफ्राय उल जि उल जि बानायोमोन बे उल जिया जेनेबा गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय जोबोद माबा खालामो आरोना मदद खालामो। गोजां गोजांनायखौ थाखाय।
औ। बेबायदिनो माने गोदोनिफायनो फिसिबोनाय हिसाबै दासिमबो माने बर'फ्रा नागारनो हायाखै बे एम्फौ फि फिनायखौ दाबो गोबां माने न'खराव ओ बेबायदिनो एम्फौनि माने जोलै दोननानै माने एम्फौनि आबाद मावो। बेबायदिनो माने एम्फौखौ फिसिनानै फेदेरनानै माने एम्फौखौ जायो जानायनि उनाव आरो एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोबनिबो माने मुलाम्फा मोनो आरोना फिथोबखौ जों जिरनानै एम्फौखौ जिरनानै फाननायनि अन गायैबो आरो फिथोबखौबो जोङो हाथाय बाजाराव फालांगि खालामो आरो बेबायदिनो फिथोबनिफ्राय जों गिदिर गिदिर खारखानायाव फिथोबफोरखौ फानहरो फानहरनानै बेनिफ्राय जोङो गोबां बेसेन गोसानि सि जोम दिहुनो।
बरफोरनि बे एम्फौ फिनाया थारमाने मोनसे गुबुन हादोरनिफ्रायबो सुबुंफोरखौहाय बोना लाबोदों आरोना जेरै। गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जेनेबा बेखौहाय बर नि एम्फौ फिनायखौ नायफैनायखौ नुनो मो मोनदों आरो बिसोरो बरफोरनि एम्फौ फिनायखौबो सोलोंनाबो। लांनायसो नुनो मोनदों आरो ना।
औ औ।
रावबो जेनेबा मुंदांखा जानानै थाबाय आरोना बरफोरनि थाखाय बे एम्फौ फिसिनाया मोनसे हारिमुवारि नेरसोन बायदि जाना था थाबाय आरोना एम्फौ फिनाया।
औ थारैनो नंगौ जों एम्फौखौ। फिसिनाया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम फा गोनां होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बर फ्रा एम्फौ फिसिनानै मुंदांखा जाबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोना माने एम्फौ फिसिनानैनो माने थांनानै थाबोदों आरो दासिमबो बर'फ्रा। बेनि आबाद मावनानै जोङो सिनायजाबोदों।
एम्फौ फिनायखौ होनोब्ला जेनेबा बेफोरखौहाय दा आथिखालाव माबोरै जोङो बेखौहाय इयुननि थाखाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय रैखा खालामना लाखिनो हागोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोङो एम्फौ फिनानै गोबां ओ सिनायथि लाबोनो हायो मानो होनोब्ला जों। एम्फौ फिनानै जों ओ फिथोब। जि एम्फौनिफ्राय एम्फौखौ जिरनानै जोङो फिथोब मोनो बे फिथोबनिफ्राय जों गोबां बायदिसिना।
बायदिसिना।
आगद। रनि माने जि जोम गानग्रा जोमग्रा जों दिहुननो हायो। दा बे जाहैबाय जोंनि बर हारिनि मोनसे सिनायथि बे सिनायथिखौ जों गुबुननो। फोरमायनो थाखाय जों बेखौ दिन्थिनांगोन। आरो जों बेखौ बुंनो नांगोन जों जे बेबादि आ एम्फौ खुब फिसिनानै जों बेबायदि आगर दिहुननो हादों। बेखौ जों गुबुननो माने सिनायथि होनांगोन आरो बर हारिखौ मोनसे ओ। मुंदांखासिन खालामबावनो थाखाय जों बेखौ फोरमायहोनांगोन आरो एम्फौखौ जिबायदि जों आबाद।
औ औ थिग बिदि नो जोङो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जेनेबा इयुन जोलैफोरनि थाखाय उनाव बेफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो दानि देरफुनाय लाइमोनफोरनोबो जोङो खोन्थानांगोन फोरमायनांगोन बिनि गोनांथिखौ बे जोंखौ। बेहाय बोरैहाय बर' हारिखौहाय बोरै सिनायथि लाखियो आरो बिसोरखौबो जेनेबा लोगोआव लाफानानै जाहाथे बिसोरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय होलांनो हायो बिसोरखौ लाफानानै बे एम्फौ फिसिनायखौ जोङो बिसोरनो फोरोंब्ला जों साबसिन जागोन आरो ना। बेखौ आं नुहुरो आरो
उम।
बेखौ बुंनो हायो आरोना जों बेनि अनगायैबो जेनेबा बे एम्फौ फिनायनि सायावबो जेनेबा जाहाथे गामिफ्राव ओनसोलफ्राव जेनेबा माबानिफ्राय जेनेबा सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनोब्ला मोजां जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना बर'फोरनि बे एम्फौ फिनायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जाहाथे बर एम्फौ बर' आइजोफ्रा बा बर' हारिया जेनेबा एम्फौ फिनाय फिनायनि सायाव मोनसे अनसुं सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो बेखौ जोङो हास्थायनो हायो आरो बर' हारिनिफ्राय
उम।
दायोाथ' जोंनि बर'फोरनि एम्फौ फिसिनायनि सायाव जों सावरायखांबाय जोंनि बुंनांगौआ एसेनो एसै खोमादां आरो दोन्थनोसै बिदिब्ला
औ